औ औ खोनादों ।
औ ।
उम उम दानिया जों मा आयदानि सायाव सावरायनो?
औ जोङो दा बेबायदिनो जेनेबा दखान गलाफोरनि बागै सावरायनो नामा नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेल' ।
औ खोनादों औ औ औ ।
गला होनानै माबायदि जिउ खुंलांनो हायो मानसिफोरा सरासनस्रा बे बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हायो उम उम ।
औ । दा नोंथाङा दखान गलाफोरनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा? जेनेबा माबायदियै जोङो बेखौ होनानै माबायदि जोङो हे हेफाजाब मोननो हायो बिदि ।
औ ओरैथ' जोंनि गामियाव बो गंफा गंनै दखान दङ' । जाय न'आव द'खान होन ग'ला होनायनिनो माने ओ गावनि जानाय गावनि नांगौ जानाय थाखा फैसा बेफोरखौ बे दख कानजोंनो आरजिनानै लानो हायो आरोखि । ओमफ्राय लोगोसे दखान ग'ला होनाया गामियाव मोनसे जौगानाय बो लाबोयो । ओमफ्राय जे नांगौ मुवाफोर नांगौ बेसादफोर बेफोरखौ मोनो। ओमफ्राय गुबुन गामियाव जुदि दखान गैयाब्ला अब्ला बै गुबुन जायगानि गामिनि मानसिफ्राबो बे गामियाव फैयो। दखान खालामनो थाखाय दखान दानो थाखाय बेबायदिनो जे मोनसे गामियाव दखान गला मोननै मोनथाम थायोबा मोनफा मोननै थायोब्ला होमबा बे जायगानि मानसिफ्राबो एसे जौगाथाइ मोनो आरो। दखानजों लोगोसे ओमफ्राय गावनि न'खराव सोलिनो थाखाय नांगौ जानाय जाग्रा मुवा आदार बेसाद ओंख्रि बायदिसिना गासिबो मुवा बेसादखौनो मोननो हायो आरो। उम नोंथांमोननि माबा गामियावबो दङ गलाफोर? दखान।
औ दङ नोंथां बेदि ओ बेबायदिनो दखान गलाफोर होनानै जों ओ जेनेबा गावनि नांगौ जानाय बा न-नखरनि नांगौ जानाय ओ इस ओ जेनेबा नखराव नांगौ जानाय गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों जेनेबा बायनानै लानो हायो बा जोंनि बे रांखानथियारि बिथिङाव हेफाजाब होयो दखान गलाफोर होयोब्लाबो जों माने ओ मानसिफोरा गासैबोथ' ओ फरायनानै जेनेबा लेखा फरायनानै साख्रिखौ मोनजोबा।
औ
ओ ओरैनो थानांगौ जायो बेकार थास्लायस्लाय जेनेबा जोङो बेबायदि दखान गलाफोर होनानैबो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो। बेबादिनो जोङो मोनसे सल' बाथाबो मोनदोंमोन। सल'बो गोदो बिदिनो दुमफावनि फिथा होननानै बे ओ फिथा सल'बाथायाव जों गोबां सोलोंनो हादों बेबायदिनो ओ बे ओ बेनि फिसाइया जेनेबा मिथिङा गाबथिङोमोन ओ बिदिनो ओ प्राइभेट ओ स्कुलनिफोरा फराय फोरोंगिरिमोन बेबायदिनो मानसिफोरा बिसोरखौ ओ जेनेबा मुगैयोमोन ओ जेनेबा नेग्लेक्ट खालामोमोन नाथाय बियो बेबादिनो दखान ओ फिसा बेबायदिनो फिथानि दखान फिथा आरो साहानि गला होनानै बियो गावसोरनि ओ सं जानायनि ओ जेनेबा लामाखौ जेनेबा जिउ खौ ओ बेबायदि नांगौ जानाय ओ रांखौ दिहुननानै बियो माबा गावनि हौवाखौ बा गावनि नखरखौ सालायलांनो हादों बेबायदिनो बे बे सल'निफ्रायबो जों गोबां ओ जेनेबा बेबायदि गियान मोननो हादों जेनेबा जोङो ओरैनो नवाव ओ बेखार जिरायना थास्लायस्लाय बेबायदि जोङो दखान गलाफोर फिथा जेनेबा जोंना बर'नि गोबां फिथाफोर दंना बेफोरखौ सावनानै जुदि गुबुननिसाय जि आलाजि आलादा सिन रोखोमै फाननो हायोबा जेनेबा जोंनि फिथाखौनो जोंनि बर'नि। जेनेबा ओ। हिसार जेनेबा हारिमुफोर जेनेबा। प्रेजेन्ट। खालामनो जेनेबा दिन्थि हायो जोंना बेयो जोंनि फिथा। बेजों जों साह होंडा गुबुना। फोसानाय नायगोन। बेबायदिनो साहा गला होनानै जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिदिनो। हाथायफोराव लांनानै सा गला फिथा बिदिनो। फिथा ओ हुगुमा जायखौ जों फिथा जेनेबा लावथ फिथा होननानै बुङो। आ बेखौ साव नानै साहा गलाफोराव फाननाय नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ। माने बेफोरबायदि सुदामा मोज जां माने बिदि फाननायजों लोगोसे जोङो जेनेबा गुबुनखौबो जोङो जाहोनाय जाबाय जोंनि जेनेबा। जामुंखौ जोंनि फिथाखौ जेनबा। जों बेबायदि खावनानै जायो बर'फोरा। बेबायदि आरो जोंनि। न'खरनि नांगौखौबो जोङो सुफुंनो हायो। बिदिनो आरो। आथिखालाव दखान गला होननायजों लोगोसे आरो दखान ओ जेनेबा बिदि फिसा दखान होनायनिफ्रायथ' मोनस से ओ गेदेर जेनेबा ओ हटेलफोरा सोमजियो ना? दानिया जेनेबा बाजै हटेल बेबायदिनो आदा बाजै हट टे आरो ओ बेबायदि ओ बिहामजो हट एल बेबायदिखौ जोङो नुनो मोननोसै। दारो मोननाय जायो दानि जुगाव जेनेबा ओइ जेरावहाय जोङो जोंनि बर'नि ओ जेनबा जाग्रा ओ ओंख्रि गुब बै दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ जों जोङो बेवहाय मोननो हायो। जेरै अनला खारैजों दाउ बेदर नारजिजों अमा सबाय साम' बेफोरखौ ओंखामजों लोगोसे फाननाय नुनो मोनो जेनेबा जों बेबायदि दखान ओ होनायजोंनो जोङो हटेल बानायलांनो हायो उनावहाय। आरो बेखौ बेखौ ज जोंनि ओ मानसि ओ गुबुनफ्राबो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो गावबो गावनि न'खराबोस जौगासार जालांनो हायो फिसा दखाननिफ्रायनोम से जेनेबा गोदोर लामाखौ जों हान्थिलांनो हायो माने बेबायदिनो आरो दा नोंथाङा माबाब फोर बुंनो सानबावमोन नामा बेफोरनि सायाव?
अ उम ओरैनोथ' दखानाथ' जौगा होखायो न'खर जौगाहोनायजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोर खौबो जौगाहोनो खाबु मदद होयो। आरो बबावबा मोनसे गोरिब न'खरा जुदि मोनसे दखान फिसा गला खुलिनानै लानो हायोब्ला अब्ला बेजोंनो ओ दख खान होनानै न'खरनि नांगौ जानायखौ सुफुंनायजों लोगोसे फिसा फिसौ फोरोंनाय गावनि फिसालाफोरखौ फोरोंनाय फिसाजोफोरखौ फोरोंनाय। न'खराव माने फरायनो थाखाय खाबु होयो आरो थाखा फैसानि रांखान्थियाव जों बे बेफोरखौ मेगंजों नुबोबाय। जेनेबा लामायाव फिथा दखान फाननानै गुगुनि फाननानै साहा-साहानि दखान होनानै न' खराव गोबां मोजां-मोजां ले खा फरायनाय रांखान्थियाव जौगानाय आरो लोगोसे फिसा दखान खुलिनायजों लोगोसे मोनसे गिदिर दखान खुलिहैनाय लासैनो माने मिजिं माबा ओ मोनसे ओ एम लानानै खामानि मावोबा जोबथायाव गासिबो जाफुंसारो जों बेखौ नुबोबाय आरो
औ।
उम
बेबायदिनो ओमफ्राय दानाथ' आरो जोङो लाइमोनफोरखौबो दखान गुला होनायाव आव बारायनायखौ दावगाबोनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा ज जोंनो लेखा फरा रोंनानैबो थानानै जे ओरैनो बेखार थागारबा जाया। बेबादिनो जों साख्रि मोनांगौ मानि जेन नेबा जों फिसा दखान गला होनानैबाबो जोंनि जिउखौ ओ जेनेबा गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौबो लानो थाखाय जों ओ जेनेबा ओ सेस्था खालामनाया गोनां थार बेबादिनो जोंङो दा बावैसो ज-जेनेबा बे ओ मबाइलफोराव दानिया जोंना बे फेसबुक बेबायदि ससियेल मिडियाफोराव गोसारनाय नुनो मोनोना जे लाइमोनफोरा बेबायदिनो फ्रुइट्स फोरनि दखान होनानै लामाफ फोरावहाय ओ बिदिनो एसे फिसा बिदिनो साथा हमना नानै औ फ्रुइट्सफोरफोरखौ जेनेबा फिथाइ सामथाइ फोरखौ हानानै खाजि हानानै ओ फानो जाहोयो बे ओ बेबायदि दखानफोरखौ जों लाइमोनफोरखौनो बांसिनै होनाय नुनाय मोननाय जादों दाना बुंनो थाङोबा बेफोरो ओ जोबोद मोजां मोनसे जेनेबा जोंखौ थुलुंगा होनायबो जादों जेनेबा जों लेखा फरा फरायनानै औ थुुंगा होनाय जादों मानोना जों लेखा फरा फरायदों होनानै न'आव ओरैनो जेरहायना थाबाथ' जाया नालानो बेबायदि जोङो फिसा मोनसे द दखान जानिबो जोङो मालायखौ जाहोनो हायाबाबो नोंसिनि नांगौखो नो नाजानाया जेनेबा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां बेबदिनो जोङो सुमफ्राम आनारस आ आ आपेल बेफोरखौ जेनेबा नानै बिसोरो लाइमोनफोरा दखान होदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोबोर मोजां बेफोर माने आरो हेल्दि हेल्दिस जामु बेफोरो जेनेबा जों थाव मुवाफोरनि सा फा जास्लायस्लाय बेफोरखौ जानायाबो जों नि थाखाय मोजां अ बेबादिनो ओ जोङो जेनेबा दखान खोनानैबाबो जोंनि जिउखौ जेनेबा ओ दैदेनलांनो हायो । जोंबादै बेबायदिनो ओ दखान गलाफोरावबो जोंखौ रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां जौगाहैनो हायो दा नोंथाङा ओ औ दा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
दिनैथ आंनाथ बेनोसै जायखिजाया दखान गला होयोब्ला जों ओ गा ननि माबा रांखान्थिया जौगा जौगाखङो समाजनि रांखान्थि जा गामियारि रांखान्थिया एसेबाबो जौगाखाङो ओमफाय गुबुन जायगानि दावबायारिफ्राबो गुबुन जायगानि गामिनिफ्राबो जुदि गावसिनि जायगायाव मोनाबा जाय जायगा गामियाव मोनो बेहाय फैबाय थानो गोनां जायो रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां जायो हान्था मेलानि सायाव मोजां जायो
औ आरो जेनेबा ओ जेनेबा जोंनि जायगानि सुबुंफोराबो ओनसोलनि सुबुंफोराबो जेनेबा बेदिनो जामुंखौ जानो थाखाय गोजान जायगायाव थाङालासिनो जोंनि जायगायावनो बेबायदि हेल्दि फुदखौबो हेल्दि जामुंखौ जानो मोनदों बेबो थाखाय मोनसे जेनेबा मोजां बाथ्रा बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो लोंहोनायखौ नुनो मोनो आथिखालनि जुगावहाय
औ ओरैनो नोंसोर गामियावबो दं नामा बेबायदि गला हो नानै जानाय नखर सुबुंफोर औ औ औ जों जोंनि जायगायावबो दङ बिदि लाइमोनफोरा साफा सानै दङ गला होनानै दासिमबो सोलिनानै दङ आरो गला होनाय दखान होनानैनो लेखा फरायो आरो
औ बेबायदिखौ जों नुनो मोनसै जेनेबा गावनि लेखा फरायाव नांगौ जानायफोर औ औ
ओमफ्राय बिदिनो जोङो नाजालांगौ दखानबो मा होनोखौ आरो मालाय फोरखौबो होनायखौ नुब्ला थुलुंगा होनांगौ बिसिरखौबो ए दे होमबा बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओ सिनाय सावनायखौ समनिखा आंखालाव बेखिनिआवनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों
दे जागो जागोन दे नोंथां ओ